खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा दा फ्रि दंबा आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन।
औ नंगौ नोंथां औ आं दा फ्रियै दङ।
बिदिब्ला दिनै आङो बोरमा मोसौ अमा फिसिनायनि सायावनो रायज्लायनोसै नामा?
औ नंगौ नोंथां सावरायजागोन नोंथां नंगौ।
जोङो सुबुं माहारिया थांनानै थानायजोंल' लोगोसे जाय अनगायैबो जों सुबुं माहारिया जेरैबायदि मोसौ बोरमा अमा फिनानैबो एबा न'आव फिनायखौ जों फिसियो मोसौ अमा बोरमाखौ फिसियोब्ला जोंबो गोबां खामानियावनो सहाय मोनो जेरैबायदि मोसौ, मोसौ हालुवाखौ जों हाल एउनाय एबा मोसौ गायखौ जों गाइखेर मोसौ गाया जोंनो गाइखेर होयो आरो मोसौ गाया जोंनो बोसोराव माफा माफायै फिसा होयो। मोसौआ दामब्रा आरो दामब्रि जोनोम होयो। जों मोसौनिफ्राय मोननाय गाइखेरखौ लोङो, गायखेरनिफ्राय जों भिटामिन मोनो। बे गाइखेरखौनो जों आरो फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो। गाइखेरनिफ्राय जों पनिर, गाइखेर दाखा बायदिखौ सुबुंनो जगायनानै होयो मोसौआ आरो मोसौनिफ्राय मोननाय जा गोबोरखि बे गोबोरखिखौ जों न'आव मावनाय आबादाव सारनानै होयोब्ला बे आबादा मोजां जायो। जेरैबायदि गोबोरखिनि हासारजों गोदानै ओंखारनाय रासायनारि मुवाया जेबो बारा मुलाम्फा होआ। बेबायदिनो मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोरखिया मोजांसिन। गोबोरखिजों जों न'फोरखौ लिरोब्ला न'आ राफोद जायो। गोदोनि समाव दानि मुगानि बायदि न' फाक्का गैयामोन बेनिखायनो गोबोरखिजोंनो न' बांफोरखौ स्लिम स्लिम लिरोमोन आरो न'आबो राफोद गोरा जायोमोन। जोङो मोसौखौ फिसिनायनिबो गोबां मुलाम्फा दं जेरैबायदि मोसौखौ जों मोसौ हालुवा मासे फानहरब्लानो जों बेनि दामखौ एबा बेसेनखौ गोबां मोनो आरो जों बेखौ फिसिनानैल' जाया, बेखौ फिनानैबो जों बेनो मोजां आदार एबा मोजां जाग्रा जगायनांगोन एबा मोजां हारिनि गांसो एबा गुन्दै होनो नांगोन होमब्लासो बेबो जोंनो मोजां फिथाइ होगोन। आरो बोरमाखौ फिसियोब्लाबो जों बोरमानो दंफांनि बिलाइ एबा गांसो बायदिखौ हानानै होनांगोन।
औ नंगौ नोंथां।
साफर एबा गुन्दै बायदिसिनाखौ दैजों एबा रन्दैजों गलायनानै होनांगोन, होमब्लासो बेबो जोंनो मोजां फिथाइ होगोन। बोरमायाबो दान मोनस्नि एबा दान मोनदाइनावनो माथाम माब्रै फिसा होयो। बेफोरखौ जों खासि खालामनानै फानहरोब्ला गोबां बेसेन मोनो। बोरमायाबो मोन्नै जाथोनि दं जेरैबायदि दि राम बोरमा आरो दिसि बोरमा। बुंनो थाङोब्ला दिसि बोरमानि दामा बांसिन। आरो राम बोरमानि दामा खमसिन। आरो अमा अमायाबो मोननै जाथिनि दं जेरैबायदि हाग्रानि अमा आरो न'आव फिसिनाय अमा। न'आव फिसिनाय अमाया गिदिरसिन जायो आरो अमा थावख्रि होननाया जेरैबायदि हाग्रानि अमा थावख्रि बियो एसे फिसा जायो। अमाया बोसोरसेयाव मोजां जोलैनि अमाया दसथा एग्र'था गाहामनि फिसा होयो। आरो बेफोर फिसाफोरखौ जों जायोब्ला जों अमाया जेब्ला फिसा जानो सम जायो अब्ला जों बेखौ नायफा नायफा नायबाय थानांगौ। आरो अमानो ओंखाम खालायजों गुन्दैखौ लगायनानै होनाय जायो। अमाखौ जों फानोब्ला गोबां बेसेन मोनो जेरैबायदि जिरोजा नैज जि रोजा बेफोरबायदिसिम हालागै जों रां आरजिनो हायो। आइजो माहारिया ओरैनो जिरायनानै थास्लायस्लाय होननानै गामि ओनसोलनि आइजोफोरा बांसिनानो अमा बोरमा बायदिखौ फियो। जों बेफोरखौ लानानै गावनि गोनां जानायखौ सुफुंनो हायो। जेरैबायदि न'आवनो जा अभाब बेफोरखौ जों एसे एनैब्लाबो सहाय खालामनो हायो दा नोंथाङाबो एसे बुंदोसो।
औ नंगौ नोंथां जोङो बोरमा अमाखौ फिनानै जों गोबां सहाय मोनो ओ जेरै मोसौ मोसौ होननानै बुङोब्ला जोङो मोसौनिफ्राय जोङो ओ फिसा मोननो हायो आरो फिसानिफ्राय जोङो बेखौ जोङो मामोनलाय गाइखेर गाइखेर मोनो मोसौनिफ्राय जोङो गोबोर हासार ओ गोबोरखि मोनो
नंगौ नोंथां।
आरो बे गोबोरखिखौ जोङो आबाद थिलियाव होनो हायो ओ आबाद थिलियावबा आबादा मोजां जायो। आरो जोङो अमा अमा होननानै बुङोबा अमानिफ्रायबो जोङो ओ फिसा मोननो हायो बे आरो बे फिसाखौ जोङो बाजार बाजार एबा हाथायाव जोङो फाननानै रां मोननो हायो। आरो जोङो अमाखौ फेदेरनानैबो जोङो फान-फान्नानैबो जोङो गोबां रां मोननो हायो।
आथिखालाव नोंहाथ' नुखादों बोरमा बेदर अमा बेदरखौ मानसिफ्रा गोबां जानो हमबाय
जानो हमबाय औ नंगौ नोंथाङा
फुजा खर्म बायदि थाबानो अमा बोरमा नङाब्लानो जाया
नंगौ नोंथां
अमानि बेसेना नोंथांनि जायगायाव केजियाव बेसेबां
दा जोंनि जायगायाव नोंथां ओरैनो ब्रैजौ थांगासिनो दङ
आरो बोरमानि बेसेना बेसेबां
द'जौ बाजि स्निजौ बिदि लायो आरो
औ बुंनो थाङोब्ला बोरमानि बेसेनाव अमानि बेसेननिख्रुइ बांसिन
औ मानो होनोब्ला बोरमानि बेदरा एसे फ्रेस जायो गोख्रों जायो आरो मानो होनोब्ला बोरमायाथ' गांसो जायो नालाय बेखायनो बोरमा बेदरा एसे
बेसेन गोसासिन नाथाय अमाखौ जायोब्ला खायसेया गरमथाराव जानो हाया प्रेसार जाखाङो आरो सम सम बिदिनो अमानि खोब बेमार फैयो जोङो अमाफोरखौ बेमार जानायनिफ्राय रैखा खालामनो जोङो खायसे गावालि मुलि होनांगौ आरो जोंबो जेब्ला बेमार आजार जायो अमानि हब्ला जों जानो नाङा नङाबा जोंनियावबो बेरामा साफिगोन
नंगौ नोंथां
आरो अमाखौ जोङो न'नि साखाथियाव लानो नाङा मानो होनोब्ला अमानिफ्राय जों गोबां बेराम साफिनायखौ नुनो मोनो। दा नोंथांआ एसे बुंदो।
औ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो जिब जुनारखौ लाब्लाबो जेरै मानसिनि एसे गोजानाव दोननांगौ।
औ।
जेरै अमा, मोसौ, दाउ बेफोरखौ एसे गोजानाव दोननांगौ‌ आरो बेफोरखौ फिसियोबाबो जोङो जोबोरै जोथोन ओ लाखिनो नांगौ। जेरै मोसौ मोसौनो जोङो गांसो हानानै होनांगौ। आरो दाना होनो नांगौ आरो मोसौनि जि थाग्रा खुलि गवालि बेखौ जोङो ओ‌ साफा सुफायै लाखिनो नांगौ आरो जों बेखौ हायोबा सेभेन स्नि दानावनो जोङो सुनो नांगौ आरो।
औ।
जों जिब जुनार फिसिनानैबो जोङो जिब जुनारखौ साखोन सिखोनै दोननांगौ।
नंगौ नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय दिनैनि रायलायनाय टपिकखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम गोजोन्थों।